खोनादों ना नोंथा
औ औ नोंथां खोनादों खुलुमबाय नोंथां
राव खुलुमबाय नोंथां गोजोन फुंबिलिनि गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथिनायखौ जासिहननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां गोजोन फुंबिलि आंनिसिमबो जाासो हर नाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा सम दङब्ला एसे सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां अब्ला ओ नोंथाङा आङो दैनि बाहायनाय आरो बिनि गोनांथिखौ आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां हागोन फोरमायना होनो अब्ला आं एसे फोरमायलांनोसै दैनि गोनांथिनि बागै जोंनि जिउआव ओ दैया जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा होननानै जों बयबो मोनथि नो हानो जेरै जोंनो थांना थानो थाख बार बेफोरखौ नांगौ थिग बिदिनो जोंनो दैनिबो दैखौबो नांगौ जायो ओ दैया जोंनि थांना थानायनि मोनसे मिथिंगायारि फुंखा होननानै जों बुङो आरो ना बे जों मानसिफोरनि थाखायल' नङा गासिबो जिब जुनार जेरै बिफां-लाइफां गा गसिबोनि थाखाय गोनांथार आरो ना दैया दै गैयाबानो जों थांनानै थानो हाया होननानै जों बुङो ओ जोंनि सोलेराव ओ सिक्सटि टु सेभेन्टि पारसेन्टनो दैजों दा जानाय होननानै बुङो आरो ना ओ जानाय लोंनाय संनाय खावनाय दुगैनाय साखोन सिखोन लाखिनाय बायदि गाससियावबो जों सानफ्रामबो बाहायनाय जायो दैखौ थोजासे गोग्गो दै लोंनाया जोंनि सोलेरनि थाखायबो मोजां होनो मानोना दै जों ओ दै लोंनानै जोंनि देहानि मैलाफोरखौ जोङो बोखारनो हायो जेरैहाय ओ जोङो उदै सानायफोरखौबो जोङो दै बुरजा लोङोबा उदैफ्रा मोजां थायो आरो ना उदैफ्रा साफा थायो आरोबाव ओं जोंना सोरनाबा किडनि स्टनफोर जादोंबा किडनियाव एबा उदैयाव अन्थाइफोर जादोंब्ला जोङो अन अन्थाइया फिसाब्ला जों बेखौ जों बेखौ दैजों ओ दै लोंगान दै लोंनानै होबाय थाबानो बुरजा बुरजा दै लोंबाय थाबानो जोङो बेखौ माबा लांनो हायो आरो ना अन्थाया हारसिंनो गगारलाङो होननानै मोनथियो बेजों लोगोसे ओ आबादारिनि थाखायबो दैया खो जोबोर गोनांथार दैजों लोगोसे अखायाबो आबादारिनि थाखाय गोनां आरो ना मा माइ गेहु मैगं-थाइगं, फिथाइ-सामथाइ गायनो थाखाय आबादारिनिफोरनि गेजेराव दैनि बाहायथिखौ गोबां नुनो मोनो ओ दै गैयाबानो आबादा रज' रज'नो ओमफ्राय जाग्रा जाग्रा आदार दिहुनो थाखाय खस्थ' जासै आरो ना माने जेरै माइ गायनो थाखाय जोंनो दैनि दैखौ नांथारगौ दैजों लोगोसे अखाबो नांगौ जायो मानो होनोब्ला दै एबा अखा गैयाब्लानो जों माइखौ गायनो हाया
जोङो हाखौ गुरै खालामनो थाखाय दैखौ नांगौ जायो दै एबा अखाखौ अखा हाबासो बेखायनो होनोना अखा गैयाबा आबाद फ्राबो गाज्रि जायो होननानै बेखायनो आरोना मानो होनोब्ला दै दैनि गोनांथिथार बेफोरो ओम बिफां लाइफांफोरखौ फट'सेन्टिसिसनि गेजेरजों गावनि आदार थियारि खालामो खालामनो थाखाय दैनि गोनांथि जाथारो दै गैयाबानो बिफां लाइफाङाबो थैलाङो मानोना दैयासो बि बिफां लाइफांफोरखौ गावनि आदार थैयारि था खालामनो थाखाय मदद खालामो आरोना दारिमिनफ्राबो दैनि बाहायथि खौ गोबां नुनो मोनो दै गैयाबानो जेबो खामानियानो जाखाया होननानै जों मोनथिनो मोनो जेरै आं बुंदोंमोन जिब जुनार दावउमा दावउसा फोरनि थाखायबो दैया गोनांथार जोबोर गोनांथार जों मानसिफोर बायदिनो बिसोरनिबो दै गैयाबा थांनानै थानो हाया जेरैहाय बिसोरो माबाफोर आदार जानानै गावसिनि गावसोरखौ हजम खालामनो थाखाय बिसोरो दैफोरखौ लोङो एबा गरम बाराफ्राव बिसोरो ओ दै दै दैमाफोरनिफ्राय दै लोंनायखौ जों गोबां नुनो मोनो जिब जुनारफोरनिफ्राय जिब जुनारावबो बेखायनो जोङो दै दैमा दैफोरखौसोहाय जोङो गुबुंले खालाम खालामनााङा आरो ना जोङो दाखोरफोरखौ गारनाङा दैफ्राव खायफाफ्रा गाव दाखोर गावसिोरनि मैला दाखोर खौहाय गारो दैफ्रावनो बिनि थाखाय गुबुंले जायो दैया बेफोर दैखौनो दाावमा दाउसा जिब जुनार एबा नाफोरा जेयाव दैयाव थायो बिस नाफोरनि थाखायनो दैयानो नाफोरनि न' होननानै जों मोनथिनो मोनो बेखायनो जोङो दाखोर दुलाफोर गारबाथाय नाफोरा हां लानो खस्थ' जायो दै सिङावहाय बेखायनो जोङो दाखोर दालाफोरखौ जों गारनाङा आरोना बुहुमनि सेभेेनटि वान पारसेन्ट जखानदसे बाहागोआनो दैजों खोबथे जानाय होननानै जों यो बे सेभेेनटि वाननो दै दै दंबाबबो गासिबो दैयानो जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो ना जोङो गासिखौबो दैखौनो जोङो दुगैनाय एबा जानाय लोंनाय संनायखौावनो जों बाहायनो हाया। जोङो एसेल' बाहायनो हायो आरोोना बेखायनो जोङो हाजासे दैखौ बासायनांगौ जायो जोङो दै बाहायनायखौ जेरै दै हगारसारनाय एबा जों दुगैनाय समावहाय दैखौ ओरैनो हगारना दोननाय बेफोरखौ जों बन्द' खालामनांगौ आरोना जेनेबा मैला फुबाय थानाय एबा मोदोम फुनाय समावहाय जोङो दैखौ दसे समनि थाखाय बन्द' खालामनो हायो जेरै टेपफोर आरोबाव दै लिकेज जानाय जेन'बा बहायबा गब्लंफोर दङब्ला एसे एसे एननो दैया बुरजाखौगारलाङोना बेफोरखौ जोङो होथेना दोननांगौ आरोोना एसे टेपफोरजोंहाय एबा दस्रा माबाफोर थायो बेफोरजों जोङो बन्द' खालामनानै दोननांगौ अब्ला दैनि ग हगारनाया माबानो हागोन आरो बिदिनो जोङो आरो बिदि दैखौ जोङो बिदिनो ओरैनो हगारलांबाय थाबाथाय इयुनाव इयुननि थाखाय जोंह न खस्थ' जागोन आरोना दैया थाहैनाय नङा दैमाल लैथोफ्रा रानलांनो हमबाय दा ग्लबेल वार्मिंनि माबाजों दैमाफ्रानो ब रानलांनो हमबाय एबा जोंना गंगा नदियाबबो बिराद गुबुंले जाबाय होननानै मोनथिनो मोनो जोंना गंगा नदिया ओइटि टु एबा ओइटि फाइभ पारसेन्टआनो जोंना बेक्टेरिया जों माबा जाबाय होननानै जों थ आरोना बियो ओ जोङो रिसार्च खालामनायाव गंगायाव गोबां बेक्टेरिया क्ल'रिन बेफोरखौ मोननो थांदों होननानै जों मिथियो जायो। मानसिनि देहानि थाखाय बिराद माबा खहा खालामो एबा बाहाय दुगैहैनो दुगैहैनायानो मानसिनि देहानि थाखाय खहा आरो ना। बे गोबां बेमारफोर जानो हायो बेफोरजोंनो बेखायनो जोङो दैखौ गुबुंले खालामनााङा आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोनसिम नोंथाङा आरो माबाफोर आं आंनि सिगाङाव बुंबावनो हागोन बा फोरमायलांनो हागोन
औ नोंथां नोंथाङाथ' दा माखासे दैनि बाहायनाय एबा दैनि संरैखा एबा दैनि गुबुंले बेखौ एसे फोरमायनो थांबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम बे बेनि बार आंनो मोजाङै एबा गोथौै फोरमायनानै होलांनायनि थाखाय आरो आं बेखौ बेखौनो फोरमायहरनो सानदोंदि नोंथांनो आङो माखासे दैया माब्रै आथिंखालाव बांसिनै गुबुंले जाबावखो आं बेखौनो आं नोंथांनो फोरमायहरनो सानदोंदि नोंथाङा खोनासंनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां फोरमायलांनो हागोन
औ नोंथां अब्ला आं फोरमायलांनोसै आथिंखालाव जोंनि दै गुबुंले जानायनि जाहोनफोरा मा मा दङ होननानै बुङो दा दै बुंले जानाय नांगौ जोंहा दैनि मोनसे दैया जेरै जोंनि थांना थानाय एबा माखासे दैयारि जिबनि थाखाय मोनसे थानो हायि एबा बे दै दैयाव जिउ खुंनो हायै माखासे बेक्टेरिया एबा ना माखासे जिबख्रिफोरा बेयाव थांनानै थानो हायैखौनो जोङो दै गुबुंले जानाय होननानै बुंनो हायो दै गुबुंले जायोब्लाथ' जों बेखौ जों बाहायनो हाखाया बे सुबुं माहारिनि थाखायथ' जोबोद खैफोद गोनां एबा बेफोरनि थाखाय जोङो गोबां बेराम आजारफ्रा जानो हागौ दा खु गुबैयै दै गुबुंले जानायनि जाहोनफोरानो जाबाय जोंनि जों जोंनि सुबुं माहारिखौनो जोङो दाय होनांगोन बेफोर गासैबो बांसिन जोंनि सुबुं माहारिनिफ्रायनो दैया गुबुंले जादों आथिंखालाव गासैबो दैयानो जों दैमा दैसाफोरखौनो जोङो गुबुंले जानायखौ नुनो मोनबाय बेफोरनि गुबुंले जानायनि जाहोनानो जाबाय जों सुबुं माहारिफ्रा बांनाय जेरै सुबुं माहारिफ्रा लासै लासै बांबोदों थिग बेबायदिनो जोंनि दैनि बाहायनाय एबा दैखौ जोङो मोजाङै बाहायनो रोङोबा बेखौ जोङो गाज्रि रोखोमै बाहायनायनि थाखाय जोंहा दैया गुबुंले जादों गुबैयै जोङो सुबुं माहारि बांनायजों लोगोसे दैनि बाहायनाया बांगोन आरो माखासे सुबुं माहारिनि गेजेरजोंनो जोंनि माखासे मुवा बेसादफोर बाहायनाय बेखौ जोङो थोंजोङैनो जोङो दैयाव गारो जेरै जोङो प्लास्टिकफोरखौ होननांगोन गाज्रि मुवाफोर दाखोर दालाफोरखौ जोङो मोनसे अबेबा दोनग्रा जायगा एबा डास्टबिनफोराव गारलासिनो जोङो सुबुं माहारिया प्लास्टिकफोरखौ थोंजोङैनो दै दैफ्राव एबा नालाफ्राव गारो बे नालाफ्राव गारनायानो डाइरेक्ट जोंनि दैमा दैसाफ्राव थांनानै बेखौ गुबुंले खालामो जोङो मिथिनो मोनोदि प्लास्टिकआ जोंहा मोनसे सेवनो रोङि मुवा जायखौ बे जायो बे प्लास्टिकआ गोबां बोसोर बोसोर थायोब्लाबो जोङो सेवनानै थाङा बेफोरखौनो जोङो बांद्राय बाहायनायनि प्लास्टिकखौ बांद्राय बाहायनायनि जाउनाव आरो बेखौ जोङो रिसाइकोल फिन बाहायफिनाल'सिनो थोंजोङैनो जोङो दैमा दैसा हाखर हालाफ्राव गारनायजों गारनायजों लोगोसे बेयाव दैया गुबुंले जादों आरो दै गुबुंले बे गाननायजों लोगोसे दै गुबुंले जानायजों लोगोसे बेयाव दैयाव थानाय जेरै एकुवेड जायखौ ना खांख्राइ साम' बाय बेबायदि जाय दैयाव थांनानै थायो बेफोरो गोबां गोहोम खोख्लैदों आरो बिसोर खौ जोबस्रांनायनि लामायाव फैदों बे जोंनि सुबुं माहारिनि बे दैखौ गाज्रि बाहायनायनि थाखायनो बेजों लोगोसे बुंनावो जों सुबुं अनजिमाया बांनायजों लोगोसे जोंहा जाग्रा आदारबो नांगौ जायो बे जाग्रा आदारखौ जोङो दिहुननायाव गोबां दैफोर बाहायनाय जायो बे दैजों बाहायनाय लोगोसे बाहायनायजों लोगोसे जोंहा जाग्रा आदारखौ जोङो अर्गानिक आदबजों बानायोब्ला जोंहा जा जाहाग्रा आदारनि दिहुनथाया खम जायो बेनि थाखायनो जोङो सुबुं अनजिमानि बांनायजों लोगोसे जोंनि जानाय आदारखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा बेयाव गोबां रोखोमनि रासायनारि हासारफोर बाहायनानै जोङो बे जाग्रा आदारखौ दिहुननांगौ जायो बे रासायनारि बाहायनायफोरनि थाखायनो जेरै जोङो एम्फौ फोदैग्राफोर मुलिफोर बाहायो बेजों लोगोसे गोबां रोखोमनि हासार रासायनारि हासारफोर बाहायो बेफोरनो
द
अखा हादैजों एबा बे मुलि सारनायफ्रा जोङो दैजों गोजाव बोनानै अखा हादैफोरजों गोजाव बोनानै जोङो लैथो लैथोमाफ्राव बोहैबोयो बेफोरबो दैनि गुबुंलनायनि मोनसे गुबै जाहोन होननानै बुंनांगोन बेजों बे बे माखासे रासायनारि हासारफोर बाहायनायनि थाखाय जोंहा ओ सुबुं माहारिजों लोगोसे जिब जुनार ओ दाउमा दाउसा बेफोरो लोङोब्ला जोंहा देहायाव गोबां बेराम जों भुगिनांगौ जायो बेजों लोगोसे दैयाव थानाय जिब जुनारफ्रा
ज
बेजों बे रासायनारि हासारजों दैयाव थाग्रा बे जिब जुनारफ्रा थैनो गोनां जायो बेजों लोगोसे बुंबावनांगोनदि जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनि